हेल' नोंथां
औ नोंथां
खोनादों ने
औ
औ मा खालामगासिनो
दोङो आरैनो
अ खबरा मोजां ने
औ मोजां
औ दे बिदिब्ला जोंहा ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायनि जानाय लोंनायनि सायाव
औ
औ बर'फ्राथ' माने गावहानो जाग्रा आंगो जाग्रा दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबो गासिनो जेरै अनला ओंख्रि नारजि सब बाय बेफोरखौनो गाहायै बर फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गावनि गावनि गोसो बायदियै बा गावनि ओ डिजाइनजों बा स्टेलै संनानै जाबोदों। दा गिबियाव नो अनला ओंख्रिया बर'फोरनि मुख'जाथावसिन मुंदांखा। ओंख्रि होननानै बुंनांगोन अनला ओंख्रिया बे खौहाय जोङो हाथासुनिआवबो बाहायो दा अनला ओंख्रि ओंख्रिखौ जोङो माब्लाबा बिदिनो खारै होनानै संनानै जायो माब्लाबा खारै होआलासे ओमफ्राय दा ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा माइरं माइरंखौ सुना लागोनानै बेखौहाय गाइहेनाव एबा खायफा थौसियाव बा खायफा आथिखालाव गोदान मुगानि ओंखारनाय जि मेचिन बेफोराव होनानै हुखु मनानै माने गुन्दै खालामनानै लायो। दा गुन्दै खालाम खांनानै उनावहाय बेखौहाय ओ दै गुदुं दै ग्लाब ग्लाब गोदौनायावहाय बेखौ आरो ओ देनानै लानाय अन गुन्दैखौहाय जोङो आखाइजों सुफ्रुनानै होयो बेनि उनाव आव जोङो बेबायदि बिदिनो संख्रि बायदिसिना होनानै बे ओंख्रि खौ खालामनाय जायो खारैखौ होसनो अनला ओंख्रिखौ जोङो सरासनस्रा सनस्रायै संनाय जायो दा अनला ओंख्रिखौ गोबां गुबुन मैगं थाइगं होनानै बा माखासे बेदर होनानै जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो माब्लाबा जोङो दाउजों माब्लाबा जोङो मुला गुन्द्रु माब्लाबा जोङो अमा बेफोरबायदि होनोनानै जोङो संनानै जायो आरो बेबायदि बिदिनो माब्लाबा जोङो औवा मेवाइ बेफोरखौबो होनानै संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो दा औवा मेवाइजों अनलाजों बिराद गोथाव जायो नङा होनब्ला औ नोंथाङा बेबायदि अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो बेनि बागै फोरमायगोन नामा दायो
हायो नोंथां औ दे गिबियावनो अनला औ खोनादों
दे
औ गिबियावनो अनला माइरंखौ सुग्रोना लाबाय सुखांनानै उनाव ओ आइजांआव नो फोराननांगोन दसे फोरानखांनानै थबसिबा ग्रेदार बेफोराव दे देखांनानै ओ अनलानि दैखौ फुदुंग्रोना लानांगोन अनलानि दैखौ बिनिफ्राय ओ अनलानि दैया जेत ग्लब ग्लब गोदौवो गोदौबा नोङो अनलाखौ अनला गुन्दैखौ गारना होनांगोन आरो सारायाव दैयाव बिनि ओमफ्राय नोङो खारै होनांगोन सुंख्रै बानलौ बाय जाजायो औ बिनिफ्राय नोङो अमा बेदर होनोबा अमाखौ गिबियावनो एवफ्रामनो लानांगोन दाउ बेदरबाबो गिबियावनो दाउखौ एवफ्रामना लानानै उनाव गोदौबाय थाबा नोङो दाउ अमाखौ होना होनांगोन आरो नों अनला ओंख्रियाव
औ
औ बेनिफ्राय बिदिनो अनला अनलाखौ बिदिबो जायोना खायफा खायफाया अनब्ला मोखि होदोथ' जिहेथु
औ
औ अनला मैख्रि अनला मैखिखौ नोङो थाइगिर थाइस्रि बेफोरजोंबो जाजायो आरो अनला मैखि औ औवा गाजाजोंबो जांजायो औवा मेवाय
औ
औ बिथाङा ओमफ्राय नोंथाङा ओ नोंसोरनि ओनसोलाव सबाय ओख्रिखौ मोरै सङो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ सबाइ ओंख्रिखौबो औ सबाइ ओंख्रियाबो बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि। दा सबाइ बे ओंख्रि संनोब्ला जोङो सबायखौ गिबियावनो होख्रेमाखैब्ला बेखौ होख्रेमना लानांगोन बेखौहाय जोङो खायफाया बेखौ उवालावनो देयो बा खायफाया बे सिला फाता बायदि अन्थाइ माबायाव मोननैयाव सोनानै होख्रेमो। बा खायफाया सोरबाबा माबाफोरजों नानानै बेखौ खौ होख्रेमनानै लायो ओमफ्राय दा होख्रेमनायनि उनावहाय बेखौ जोङो दैजों सुनांगोन सुखांनानै खेरखायाव सुखांनाय उनाव दै सर‌ होनांगोन ओमफ्राय बेनि उनाव बे सबाइखौ जोङो रुनांगोन आरो साराय बा जेखुनुजाया बासनावहाय रुनानै लाग्रो नांगोन ओमफ्राय रुखांनायनि उनावसो जोङो बेखौ माने सारायावहाय थाव सेरनानै बे हाय सबायखौ होनानै उनावहाय संख्रि बानलु बेफोरबायदि होनानै जोङो सबाय ओंख्रि ख्रिखौ जो सरासनस्रायै संनो हायो होननानै आं सानो आरो बे सबायखौबो जोंहा गुबुन गुबुन मैगं बा बेदर बिदि होनानै सङो आरो सबाय गोजाबाबो गोथावआनो जाखायो थायो जानाया गंगार दुन्दिया बायदिसिना बा दुन्दिया होनानै सङोब्ला सबायाइ ओंख्रि गावनो गोथाव जाखायो नाथाय बेनि अनगायैबो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो सबाइ ओंख्रिजों माब्लाबा साम' माब्लाबा बिदिनो दाउ बेदर माब्लाबा अमा बेदर बेबायदि होनानै बा संनानै जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथांमोननिसिम नोंलाय माबायदि सङो
औ जोंनिथिंबो बिदिनो एखेयानो संनाया बिदिनो सबाइखौ गिबियावनो सोमो सोमखांना रुइनानै बिनि जिथु गोसोम गोसोम माबा मैगन सानि माबा थायो बेखौ सुनायाव एसे गार बाय आरो गाननानै उनाव थावजों बा एवफ्रामना लाबाय बाहाय एवफ्रामनानै उनाव दै होनानै बेहाय दसे बाहाय मान गोदौदोंबा खारैखौ होयो खारैखौ नांगोन ना सबाइ खारैयाव औ बिनिफ्राय दाउ बेदर बा साम' बेखौ होनाय जायो आरो साम'खौ गिबियावनो होनोबा ओ ओमाबा रुख'ना लानांगोन बेयाव जे मैला थायो बेखौ औ लानानै बेनिफ्राय ओ साम'नि जेथु दाखोन थायो आसुग्रि बेखौ फिनबा बिजिजों एरनानै गारनानै साम'खौ दाननानै एवफ्रामनांगौ एवफ्रामनानै नोङो सबाइ ओंख्रियाव होना होदों गौ आरो
औ
औ बिदिनोसै जोंनिथि
औ
जोंनि ओनसोलाव
बिनि अनगायैबो जोंना नारजियाबो मख'जाथाव बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि मादाव दा नारजिजों बा अमा मेजेमजों जोबोर गो थाव जायो बा नारजि दोलो गोजाबा बो गोथाव जायो फाय बिदिनो नार जिखौ ओ मालाबा गोनां खामानियावबो बाहाय नुनो मोनो जेरै माला बा सोरबा गोमालाङो ब्ला बेखौ बिदाय होनाय समावबो बाहायो आरोबा बिनि जोबथा बि दाय माने मालाबा सारादुफ्रावबो बे नार जि अरनाय अरगार होनाय बा नार जि जाहोनाय बेफोरखौ जोङो बाहाय नुनो मोनो ओम फ्राय दा नारजि ओंख्रि संनायनि बागै एसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा
औ फोरमाय जायो नोंथां औ जोङो नारजिखौ गिबियावनो ओ बासिग्रो नांगोन बासिनानै बेखौ सोमना दोननांगोन। ओ सोमना दोनखांनानै नोङो बेखौ ओ सारायाव बाहेर रहायनानै ओ थावजों बा बाय खारै होनानै रहायनानै ओ नोङो माबा दै होनांगौ। दै होखांनानै बेखौ नों जिथु मायबा माबि मस्ला मस्लि होनो थायो बेखौ होनानै लानानै बेनिफ्राय अमा बेदरखौ एवफ्रामग्रोनानै बेनि उनाव नोङो नारजि मैगंआव होना होनांगौ आरो
औ
औ
दा जोंहा नारजि नारजि दोलो बा नार्जि बेफोरखौथ' जोङो फोबानो जेनेबा फोनानै लाबानो मोनजायो नङा होमबा? फोना लानानै बिनि बिलाइखौ खानानै फोराना दोनबानो उनावहाय बिख' ङो सम सम जानो लुबैबा लुबैबा जोङो जानो हायो।
औ
दा जेनेबा अनला ओंख्रि बा सबाय बा नारजि बेफोरखौ जोङो माखासे गुबुन गुबुन माने गोनां गोनां खामानियाव बर'फोरा बाहायबोदों। थिग बेबायदिनो जेनेबा अनला ओंख्रिखौ खौबो बेबायदिनो बर'नि मोनसे मोजां हाबाफारि जेनेबा हाबा हा हाथासुनि खुंनायावहाय बर'फ्रा अनला ओंख्रिखौ संनानै जानाय बा संनाय बेफोरखौ नुनो मोनो दा हाथासुनि हाबायाव अनला ओंख्रि संङाब्लानो बा अनला नङाब्लानो हाबाया जाया होननानै खायसे मानसिफोरा बुङो दा हाथासुनि हाबायावहाय अनला ओंख्रि संनाय नोंसोरनि ओनसोलाव दंना गैया?
नोंथां जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रि संनाया दोङो।
औ
औ दोङो
ओमफ्राय बेफोरखौहाय नोंथांमोननिसिम थिंहाय ओ हिजाव ओ गोदानानो सङो ना गुबुना संनानै होयो।
ओ जोंनिजाय नोंथां हिनजाव गोदानानो सङो।
हिनजाव गोदानानो सङो
औ
औ ओमफ्राय हिनजाव गोदाना गावनो संनानै बा अनखौ गावनो देनानै ओमफ्राय ओंख्रिखौ संनानै हौवा गोदाननो फार्स्ट ओंखाम खुरनानै होयो नामा जाजेनग्रोयो नामा?
औ औ नोंथां बिदिनो होयो
औ ओमफ्राय बेवहाय जेनेबा हिनजाव गोदाना हौवा गोदाना दौनाय समावहाय बेखौ बेयाव हौवा गोदाननो हिनजाव गोदाना अनला ओंख्रि जे बेखौहाय अनला ओंख्रिजों ओंखामखौहाय खोनबेसे दौवो ओरैनो खब'सेल' दौवो ना बुरजा
औ नोंथां जोंनिया बिदि दौनाय नेम गैया जेनेबा होना होयो आरो
औ औ औ औ औ औ औ बेबायदिनो जायगा लायै जायगा एसे गुबुन गुबुन जायै नङा होमबा नोंथां औ दे बिदिला समाबो जाबाय नोंथां दिनै सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै
औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय